हेलौ।
हेलौ।
खोनाबायना आंनि भइसखौ खोनादोंना।
खोनादों दे नोंथां।
औ होनबा जोङो।
ओ नोंथांजों बर' फिल्मनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनो होनना हरनाय जादोंमोन।
अ बड' सावथुननि सायाव आरोना?
सावथुननि सायाव औ। ओमफ्राय दा आङो नोंसोरनि बे ओनसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलाव बर' साव थुनफोर नायो ना?
आंथ' एसबां बेफोरबायदि नायनाय जायाखै नाथाय मुंफोरखौ मोनथिगौ आरो।
नङा नोंसोरनि ओनस लाव सोलियोना बर' सावथुन
औ औ सावथुुना औ देखायनो थाङो ओ खोनायो आङो देखायदों होननाय बेफोरबायदि सावथुनफोरखौ।
अ मा समाव देखायो नोंसोरनि ओनसोलाव?
जोंनि ओनसोलावथ' ओरैनो ओ फुजा आरि थाबाथाय जेनेबा जोंनाथ' दुर्गा फुजा बाथौ फुजा आरि फुजा थायो नालाय गामिफोरावथ'। बेफोरबायदि समाव आङो सावथुन लाबोनाय खोनायो आरो ना। औ बेफोरावनो देखायनायखौ आं खोनानो मोनदों बेफोराव
अ मानसिफोर जायोना?
औ मानसियाथ' बयबो होंगो दोंगो बर' सावथुन होनबा जों बर'फोराथ' नायनानै मोजां मोनो। बेफोरखौनो नायनो होसोलांनाय जायो आरो होंगो दोंगो मानसिनि होंगो दोंगोखौ आं खोनानो मोनो।
ओम जोंनि ओनसोलाव बर' फिल्म होनोब्लाथाय बिराद मानसि जायो आरो।
औ।
बिराद गोसो होनो होयो आरो बर' फिल्म होनबाथाय बयबो। बो माने मानसिफ्रा थि टिकेट दाननानै नायनो थाखाय रेडि मा माब्लाबा खन्थाम खनब्रै स' दिन्थि गोनां जालायो आरो, मोना
खनथाम खनथाम खनब्रैयाथ' जोंनाव देखायनाय जायो मानसिया बुरजा जायो नालाय। औ। बेनिखायनो बारायनो गोनां जायो आरो देखायनायखौ।
अ जों इयाव थां जोंनिथिं बिथिं जोमै ओगो जोमै दाखा बिदिनो ओम सिजौ बिदिनो बे जेनेबा आ ओ गोदान गोदान फिलिमा ओमफ्राय दङ' माखासे जेनेबा अन-अननायनि दौलें माबा माबि बे दङ'। हा बेफोर खौ माने बिराद नायो आरो थांनायाव आरो जांख्रिथायनि थैसाम बेखौ बिराद नायदों आरो जोंनिजों। बिराद सोलिदों। ओ बे थारैनो माने ब-बर' थुफा थुनफा ओ बर' सावथुननि फारसे बर'फोरनि जिथु इन्टारेस्ट बे इन्टारेस्टखौ नुनानै जोबोद गोजोनथाव आरो। जोबोर गोग्गाथाव आरो बे
नि बे बर' हा हारिनिनो रोंगौथिखौ जोङो बे सावथुननि गेजेरजोंबो देखायनो हायो।
देखायनो हायो आ आरो बेयाव मोनसे जेनेबा साउथ इण्डिया बायदि साउथ इण्डिया नि फिल्माव जेरै साउथनि मोनसे सावगारिखौ सेर सेेब खाङो बैसोरनि जानाय लोंनाय हारिमु जेरै सेबखाङो बिदिनो बर' फिलिमनि गेजेरजों जोंनि बर'फ्रा बर'फोरनि जोंनि आसामनि जोंनि पिकचार खौ देखायनो हायो आरो। आरो दानियाथ' आथि थिखालाव बर' फिलिम खाल खालामनानै। नेसनेल एवार्ड मोनो नङा होम
औ नंग ग नोंथां।
नेसनेल एवार्ड मोनो जेरै जोलै दासितआवबो जों नेसनेल एवार्ड मोननायखौ नुदों। दाखालिबो बरफ फिल्म बानायनानै सानै मानसि नेसनेल एवार्ड मोनदों। आं बेनि आग गोलाव बो मोनदों मा बिनि आगोलाव मोनदों बेफोरो बिराद मोनस बे माबा आरो ओ बर'फोरनि बर' सावथुननि एसिभमेन्ट आरो बे।
औ औ औ
दाथ' हाइ लेभेलनि जानो हमबाय फिलमफ्रा दा बर'नि गिबि फिलम होनना बुङोब्ला बे जिथु रङिल बर'नि गिबि रङिल फिलिम होनना बुङोब्ला जों आलाय अरनखोनो होननानै बुंनो हायो नङा होमबा।
नंगौ
आलाय अरन फिलिमाथ' बिराद मोजां जादोंमोन आलायअरन फिलिमा आंङो बे सावथुनखौथ' नुनोथ' खाबु मोनाखै जोंनि समावथ' गैलामोन आरो बेखौ एभेलेबेलबो खालामनानै होनाय जायाखै नालाय बेखौ बेखौ जों नायनो मोनाखै खिन्थु जोङो बिनि मेथाइफोरखौ खोनाबाय आलाय अरननि मेथाइफोरखौ खोनाबाय। अह मानसिफ्राबो बुङो। बे आलाय अरननि मेथाइफोरानो ओरैबायादि गोदै। बेयो आलायअरन सावथुननि फिलिमनि मेथाइआ ओरैबायादि गोदै ओंथि गोनां माने। आरो बेस सावथुनखौ बे फिलिमखौ। निल कमल ब्रह्म मोदै आरो गोलोमदै होननाय मोनसे सुंद' सल' सल'खौ लानानै बानायनाय सावथुन बे। बे सुंद' सल'खौ जों इस बेेर जानानै ओ मोदै आरो गोलोमदै मुंनि सुंद' सल' र्ट स्ट'रि जों इन्सपाययार जानानै आलाइआरन सावथुना ओंखारदों।
औ औ
बेयावबो माने गोमबोरनि खोथा दङ आलाइआरनावबो गोमबोर दङ। मेन हिर'आ बिदिनो ए एड माबाया खनसेबा एजेटिस आरो। बे फिलिम जाबाय। बे सुंद' सल' जाबाय। थारैनो बै समावनो बर'फ्रा जे इमान मोनसे हाइ लेभेलनि मोनसे फिलिम दिहुननो हादों।
औ
बे थारैनो माने बाख्नायथाव आरो बेनि उनाव। जोङो माखासे फिलिम नुनो मोनो। जौसे जौ खन्दो होननाय फ्लिम मोनो जोङो कमेडि फ्लिम मोनो। बोरमा सिखाव थ सालायनाय नुयो। बोरमा सिखाव होननानै बिराद फेमास मोनना सासे। ए कमेडियान दंमोन। बेनि उनावहाय जोङो। हायना मुलियानो खैथाबा ओंखारबाय। सयथा ना सात हथा ओंखारबाय खोमा बार्तानो हा बिनि उनाव बिनि सिगाङाव जोङो माखासे मोजां मोजां फिलिम दंबावोमोन। ओ नाम फोरखौ जों बारा गोसोआव गैला। गोदोनि। गोदोनि फिलिमफ्रावथ' फ्राय बर' सावथुनफोरावथ' फ्राय बिग्राय आरो दैस ओ माबा बिग्राय। एथिं। मेन'खा। सुलेखा गौतम मोनानो गो गोबां मेथाइ रोजाबोदों नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
आथिखालाव जोङो आथिखालावबो गौतम बिग्राया रोजाबो आथिखालावबो सुलेखायाबो रोजाबो। बा आथिखालावबो माने माखा माखासे मोजां मोजां बर' सावथुनाव सिंगार ओंखारबाय। अ जे बिथिं सोमखोर दैमारि ओंखारबाय।
औ।
फ्लिमाव गितास्रि ओंखारबाय नितामुनि बेफोरबायदि मोजां मोजां सिंगार ओंखारबाय नङा होमबा।
औ औ।
थारैनो बर' सावथुना सिगांनिख्रुइ आंनि बादिब्ला सिगांनिख्रुइ जौगासिननायखौ जों नुनो मोनदों आरो। नोंनि बादिब्ला माबायदि खालामबावोब्ला बर' सावथुना आरो जौ गा बावगोन होननानै सानो?
ओरैनोथ' ओ जाखिनि रोंगौथि देखायनानै ओ बेफोरबायदिनो जौगाबोदों आरो बेनि सायावनो जुदि आरो बेनिसाय बांसिन देखायबावोब्ला आरो जौगाबावगोनखौ आं सानो आरो ओरैनोथ' आङो बां-बांसिन। बर' सावथुन नायनायानो जाया बुंनाय बायदि जायो। आरो आं बेनि बा गैबो बांद्रायखौ मोनथिया।
उम।
अ समनि बेलायाव समा आंजों मिलायथ'वाखै दासान्दि आं नायनो खाबु मोनथ'वाखै आरो बर' सावथुनफोरखौ उम बेफोरबायदि फुजा आरिफोर जाबाल'सो देखायनायखौ आं नुनो मोनो ना लाय बेनिखायनो आंजों सम समनि बेलायाव आं नुथ'वाखै आरो दासिमबो। आङो नैरोजा नैजिथाम नैरोजा नैजिथाम मायथायाव आं खेबसेल'सो बड' सावथुन नायनो मोनदोंमोन आरो। बिनि उनाव आं नुखायाखै होनबाबो जायो आं बे समाव नायनो मोननाय सावथुना खांख्राइमोन आरो। खांख्राय जोंहानिनो आदा दंमोन बे सावथुनाव बेनिखायनो आं बेजों थांफानानै प्रिमियारस श'व आं नायनो मोनदोंमोन।
खांख्राइ।
औ एहायनो खांख्राइ उम खांख्रायाव जों नुनो हादों जोंनिनो बर'नि ओ, प्रियंका लाहारि अम प्रकश बेफोर गासिबो दंमोन आरो बे साव
उम उम
बेवहायनो आं आदाजों थांफानानै नायनो मोनदोंमोन, बेनि उनाव आङो जेबो नायनो मोनखायाखै। नैरोजा ओ जिद' ना जिस्नि बेफोरबायदि मायथाइयाव आं खेबसे नेपाल टु बड'लेण्डखौ नायनो मोनदों। आरो आं बिनिउनाव मोनखा मोनथ'खायाखै। नोंथाङा बिनि सायाव आरो सावथुननि सायाव माबा फोर बुंनो हाबावगोन नामा?
बेनो जे मानसिफोरा जे नायनो खाबु मोनाखै नों जेरै नायनो खाबु मोनाखै सावथुनखौ बे हिसाबै बर' सावथुनखौ नायहोनो थाखाय। जायगा जायगा सिनेमा हल थानांगोन। जेब्लानो जोङो मोनो अब्लानो नायहैनो हागोन। हानाय बायदि नङा होमबा? जों मा बा मानसिफ्रा नायग्राफ्रा फुजा बाल' अबाव बा सोरबा सम मोननाया नायबा सममोनैयाथ'
औ बिदिनो जों फुजा समखौ नेनानै थानाय जायो।
ओंखायनो सिनेमा मा हलफोर जुदि जे मोनफ्रामबो जायगायावनो गायसनोबा बर' सु सावथुना थारैनो आरो जौगाबोगोन मानसिफ्रा आरो नायनो खाबु मोनगोन। जोंनि समाज जोबायमोन बेयावनो दोनथ'सै नामा?
औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय औ।